खोनादों ना
औ खोनादों
हेल'
गाननाय जोमनायनि सोमोन्दैखौनो राय्लायफिननोसै नामा
हेल'
औ खोन गाननाय जोमनायनि सोमोन्दैखौनो रायलायफिनदोनि नामा
औ दे बुंदो
गाननाय जोमनायावहाय बर'फोरनि गाननाय जोमनायाव जोङो हिनजावफोरा दखना आरो हौवाफ्रा गामसा होनायाखैन होमबा?
उम
बेजों लोगोसे जोंहा अहौवाफोर बा हिनजावफोरानो जोङो लोगोसे मोनसे कमन बेखार होननानै बुंनांगोन जों आर'नाइखौ बाहायो। नङा होमबा?
बर'आ बर'नि दोरोङारि जोमग्रा हिसाबै बे मोनसे सिनायथि जाहैबाय बर'नि फिथाइखौहाय ओ हाजो आगर सिङावहाय हाजो आगर होनानै एरनाय जायो।
औ
हाजो एबा दिंखियाबो होननानै बुङो।
जायखौ जोङो आथिखालाव जि आइ टेक मोननो हाबाय नङा होमबा?
औ
जायनोखि माने जोंनि हारिनि गोग्गानायखौ लाबोनो हादों होननानै बुंनो हायो आरो।
औ
बे आर'नाइखौहाय गोदो जोङो जोंहा बर' समावनाय दमोन जेनेबा दावहा नांनो थांग्रा सुबुं सुबुंनि थाखाय बिनि बिमा बा ओ बिसि बा न'खरनि हिनजाव मानसिफोरा आरो हरसेनि गेजेरावनो ओ खुन्दुं सोंनानै
दानानै बे जाय दावहारु जोहोलाव बेनो खर'आव खानानै हरोमोन। बिदि खालामनानै हरोब्ला जोङो ओ दावहायाव माने जेबो खैफोद आफोद जायालासिनो देरहासार जानो हायो होननानै फोथायनाय दङमोन आरो।
ज
दा बे बर'नि गाननाय जोमनाय दखना गामसा आर'नाइ बेफोरखौ लानानै जोंहा आ गोबां फालांगियारि बिथिङावबो मुलाम्फा जादों होननांगोन नङा होमबा?
औ
जोङो जि आइ टेक मोननाय लोगो लोगोनो दा आर'नाइखौ जोङो बुहुमनि खना खनला बयबो मिथिसै आरो जोंनि आर'नाइया ओ जोबोद समायना बेनिखायनो बय
उम
आर'नाइखौ खेबसेब्लाबो लानो लुुबैयो। जोंनि भारतनि गाय मथे बिथाङाबो जायखिजाया प्रग्रामफ्रावनो जोंनि नुबाय थायो नङा होमबा
औ औ
लोगोसे
मोजां खोनायासै हेलौ हेलौ हेलौ नेट गैयालै नोंना हेलौ